खोनादोंनाा ए आथिखालाव जा माबा होदोंहाय दिगदार होदों एसे नेटवर्कआबो राय्लायनो होनखौ खोनाया खोनाया जादों
अखा बोथोर नालाय आरो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो जाखायो लोगो
औ ओमफ्र खौरांफोरा माबायदि
खौराङा आंना मोजाङैनो दं लोगो नोंलाय माबायदि दं
आंबो मोजाङैनो दङ दासान जि औ हाथथाय बाजारावबो लोगो मोनैखाय आं गोसोखांदोंमोन
अ लोगो नै आङो आं नोगोरनि बाहेरा माने गुबुन रायजोआवसो दंफैयो नालाय
नोंगौना औ माब्ला थाङा
नै सप्तासेआानो जाफैबाय लोगो माबा मोनसे औ मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों आरो बाहाय जोङो थुनलाइगिरिफोरनि ज सुथुमा जादों नालाय आंबो बाहायनो बाहागो लानो होननानै फैदों लोगो
ए दे मोजां बेफोरबायदि हाबाफारिफोरावबो बाहागो लानांगौ गोनांथार औ औ
गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन हारिनि माहारिनि लोगोफोर सुबुंफोरखौ लोगो मोनो नालाय दा बिथांमोननि फ्राय माखासे गियानफोरखौबो आरजिनानै लानो हायो आरो जोंनि हमु आ थुनलाइ गाननाय जोमनाय राव हारिमुखौ जोंबो बिथांमोननि सिगाङाव बा माखासे गुबुन हारिफोरनि गेजेराव मा बेरखांहोनो हायो बा सोलाय सोल' खालामनो हायो आरो बेनि थाखायनो
नांगौ
बाहागो लाफैनाय जादों
औ नंगौ गोबां आरो खोथा बाथ्रा माबालायनो मोनो ना
औ बेबायदिजोंसो जोङो मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारिया माने मा होनो बेखौ आरो गोरोबनानै थानोबो हायो बुजिलायबासो मिथिलायबासो
औ सासे लिरगिरि हिसाबैबो आरो गोबां मानि आ माने गोबां सल'फोर मिथियोब्ला गुबुननि फ्रायबो माखासे बिसिनि मोनदांथिखौ मोनोब्ला सासे थुनलाइगिरि महरै गावनि खामानियावहाय बेरखांहोनोबो आरो साबसिन जायो होननानै आं सानो आरोना गोबां एक्सपिरियेन्स गोबां मोनदांथिफोर गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि माखासे माबाफोरखौ मोनदांथिफोरखौ बिसिोरनि सल'फोरखौहायबो जोङो लानानै फैयोब्ला जोंनि थुनलाइयावबो माखासे सोनानै जोंनि फरायग्रा फोरनो बिसोरनि बारैबो एसे फोरमायनो हायो हिसाबै सासे थुनलाइगिरिया बेफोरबायदिखौ बुथुमनानै लाबाय थानांगौबो
औ लोगो नोंहालाय दा मानिे बिजाब गोदान लिरथाराखै नामा सल'फोर खन्थाइफोर
आङो लिरनो जिरायो ना आथिखालावथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ बे मबाइलाव एसे मानि मबाइल नायबानो मानिे बेवहायनो गोदोनानै थानो नागिरो आरोना बावो मोोगथां मुलुगाव फैफिननो
औ गोदान गोदान लिरनायफोरखौ जागायदो लोगो
औ जागायनांसिगोन
माने गोदान गोदानमोन मोनदांथिजों लिरदो गदान मोनदांथिजों जागायदो आंहाथ' नै ओ लिरनायानो लिरनाय आरो लिरो आङो खिन्थु माल माब्लाबा समाव बानायबो मोनो मानो होनबा एसे मा होनो जिरायनोबो लुगैबाय एसे गोलांनोबो लुगैबाय आरो माने एसे सानखांनो हाया हाया जादों आरो आङो खन्थाइफोरसो लिरगासिनो दं आं दामानि माने बोथोरजों गोरोबनाय आरो जोंनि थासारिजों गोरोबनाय माखासे खन्थाइफोरखौनो खन्थाइफोरावनो आं बेरखांहोनो नाजागासिनो दङ। ओरैनोथ' आङो सल'खौ लिरो लिरनाया थारमान दाबो थेवबाबो आङो दा सल' लिरनायाव आं एसे जागायनो हाया हाया बायदि बबेनिफ्राय ओ जागायनो बेबायदि साननानै दङ आरो आं एसे
दे खन्थायावनो गोसो होदो होमबालाय नोंथाङा दा
नंगौ नंगौ नैबेहाय जोङो दिनैनि बे थुनलाइगिरि थुनलाइगिरिफोर लोगो हमलायनाय हाबाफारिफ्रावबो जोङो माखासे माखासे गोबां सावरायलायगोन बिनि उनाव आरो बेनिफ्राय बे रायजोनिफ्राय आङो रौना होफिनगोन फैगौ रबिबाराव
औ रबिबाराव फैसिगोन ना औ साबसे दङ बादायारिफोरा बे
बादायारिथ' बुंजाला बाहाय माने सावरायलायनाय आरोना बाहाय बाहागो लागगिरिफोरा गुबुन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायनो नुजाफैजोबदों आरो बेहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन राव हारिमुनि लिरगिरि दङ बिथांमोनजों माखासे माने सावरायलाय आरोना बिथांमोननि राव हारिमु थुनलाइजों आरो गुबुन जेन'बा जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जेरै माबायदि माबाफोर गोरोबनाय दं नामा? बा माबाफोर फारागथि दं नामा बेफोरनि सायावनो जों सावरायलायदों आरो बाहाय गासै नैजि नैजिबासो रायजोनि लिरगिरिफोर दंफैयो औ हाबाफारिया मोजाङानो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आङो गुबुन गुबुन हारिनि राव हारिमु थुनलाइफोरनि सोमोन्दै आं मिथिनो मोनबाय आरो आंनि जोंनि जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौबो आं बिथांमोननो राननानै बा फोरमायथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जेरै जोंनि गानग्रा जोमग्रा दख'ना हारिमुनि फारसे मा हारिमुनि फारसे सावरायोबा जेरै जोंनि गानग्रा जोमग्रा दख'नानि सोमोन्दै आंबो एसे बे खेवनानै होनो हादों आरो गुबुनफोरनि जेरै गानग्रा जोमग्राखौ माबोरै बानायनाय जायो बे माब्लानिफ्राय बिसोर बिथांमोनहा गानदोंमोन आरो बेखौ मानिफ्राय दिहुननाय जायो बा मा आखाइजों दिहुननाय जायो ना मेसिनाव दानाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो।
औ नंगौ थारैनो बेफोरखौहाय फोरमायनो मोनोब्ला जोंहाबो मोनसे गोग्गानाय फैयो गावनि हारिखौ लानानै आरो
औ नंगौ आं जोबोद गोग्गानायखौबो मोनदों। बाहागो लानो मोननानै आरो आंनि खन्थाइ बिजाब गांसे आङो बेखेवदों बेहायनो
औ नंगौ नामा ओ
माने खन्थाइनि मुङा जाहैबाय नों गारनानै थांबाबो आं थांनानै थागोन बाहाय माबा मोनसे ओ मा होननांगौ बेखौ गुबुन सोरबा ओ सोरबाया नोंखौ फोजोबस्रांनो नाजाब्लाबो नोङो बाहाय जुजिगोन आरो ना बेफोरबायदि लिरनाय दङ बा बा सोरनिबा बबेबा मोनसे सिमाङा बायफ्लेलांबाबो बा सिमाङा जाफुङाबाबो गुबुन मोनसे सिमांखौ जों जाफुंहोनो नाजानांगोन बेफोरबायदिनि सोमोन्दै लिरनाय दं आं बेनिफ्राय थांबा नोंनो आङो आंनि लिरनाय खन्थाइ बिजाब हरगोन फरायनानै नायदो माबायदि मोनदों बहाबा सुद्रायनांगौ फोर दङब्ला सुद्रायनो फोरमायबानो जाबाय लोगो
औ बे पाब्लिकेसना अबेयाव खालामहोगोन लोगो बेखौ
हो?
बे पाब्लिकेसनखौ अबाव खालामखो आरो कमारसियेलिथ' दाबो माबाया
कमारसियेलिथ' आं बांसिन बिजाबफोरखौनो आं खालामनाय जाखाया मानो होनोब्ला आं आंनि गोजोननायनि थाखायल'सो लिरनाय जाखायो नालाय आरो सोरबाफोर जुद दि आंनि बिजाबफोरखौ फरायनो गोसो दङब्ला आं बिथांमोननो गथायनानै हरो बेनोसै आरो आंना
औ नोंनावथ' आरो लो गो माबा दंमोनना मोनसे ओ कालेकसनाथ' नोंना बिराद मो जांमोन आङो
जथायनाया दङ आंनाव आंनाव जथायनायफोर दङ
औ माब्लाबा थांनानै बिजाब
औ लांफै लांफै लोगो आं माने आंनोस साननाया आंनि साननाय हनाय माने मोन्दांथिफोरा आरो ना जिउआव गोब बाव गोलाव सम बे जिउ लामा हान्थिनायाव आङो माबायदि मोन्दांथिफोरखौ मोनदों माब्लाबा समाव जेन'बा आंनि गोसोआबो बाया नङा बायदों बबेबा मोनसे सिमां जाफुङैयावबा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै आं बेफोरनि बागैनो बांसिन आंनि खन्थाइफोराव आं बेरखांहोनो नाजायो आरो आरो बेबायदि जेंना जेंसिखौ मोरैहाय ओ बारग'नानै बा बे जेंना जेंसिखौ मारैहाय ओ आनज्रायनानै जिउखौ माबोरै दैदेनलांफिननांगौ आं बिनि सोमोन्दैनो बांसिन खन्थाइ फोरखौ लिरो मानो होनोब्ला जोंनि जिउआव गोबां जेंना जेंसिया फैखायो नङा होमबा बै जेंना जेंसिजों जोङो मा होनो बेखौ ओ बुग्लिजानानै बा बुहेब जानानै जों माबानो हाया थैनो थैनो हाया मानो होनोबा जोङो गोग्लैसोनानै थानो हाया बिनि जेंना जेंसिखौ जुजिनानैबाबो जों जिउखौ खुंथार लांनांगोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोङो सैथोखौनो बुंदों सोरबा सासे सुबुं थांनायजोंथ' आरो जिउआ
नंगौ
माबाफानो हायाना जिउखौ फोजोबनानै लानाय एबा ओ
हारसिङै बयबो जोनोमखौ हारसिङैसो लाफैयो आरो थां-थांनानै थासान्दियावबो नोङो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ बा माखासे लामा हान्थिनाया नोङो हारसिंनो हान थि लांनांगौ जायो मानो होनोबा गुबुना नोंजों थांफाबाय थानो हाया नङा होमबा जेब्ला नोङो थैनानै थांगोन बै समावबो नों हारसिं थैलांगोन मानो होनोबा नोङो सोरखौबा लांफानोबो हाया बा नों सोरजोंबा थैफा लांनोबो हाया नङा होनबा
उम नंगौ नंगौ जोङो अरायबो गावखौनो गाव सेस सामलायनो हानाय मोनसे माबायाव थानांगोन आरो
औ गावखौनो सामलायनो हानाय थासारिया गावबा गावनो बेखौ खालामनानै लानांगोन आरोना अराय सम नोङो माबा बबेबा जेंनाजों नोङो जुजिनो थाखाय नोङो जेब्लायबो थियारि जानानै थानांगोन आरो ओ जेंनाया नङा फैखायो नङा फैखायो मा होनो जिउआव मोनसे जेंना जेंना जेंसि नोङो सुखु दुखुआ जिउआव थायो मानो होनोबा जोङो सु दुखुनि समाव जों रंजागोन दुखुनि समाव जों दुखुनि गेजेरजोंबाबो जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ माब्रैहाय बेखौ जोङो साननाया गोनां आरोना
औ औ नंगौ नंगौ अराय -बो गावखौहाय मटिभेट खालामनानै लाखिनांगोन थुलुंगाखांहोनांगोन
नोंगौ माने गावनि गोसो खौ गोख्रों खालामनानै नोङो जिउखौ खुंलाङाबाथाय नोङो हाखाया मानो होनोबा नोङो सोरनिबा मोजां मोजां बुंनाय रावा नोंनि थाखाय दसेल' जानो हागौ मानो होनबा नों गावनो जुदि नोङो मेलेमजों गोसोजों नोङो गोख्रों जायाबा आं बेखौ जुजिथारगोन आं बेखौ हाथारगोन होननानै नों जुदि मावाब्ला बे माब्लाबाबो सिमाङा जाफुंनाय नङा फेलें जाबाय थागोन आरो बेयो बायफ्ले लांबाय थागोन
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथांनि लिरनाय बिजाबफोराथ' गोब गोबां बेबायदि ओ ओंथि गोनां जाखायो बे साहस होनाय
नंगौ नंगौ लोगो गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय ओ
आ नों औ
औ मुखुब जान
दाब औ दे दे दे औ दे